औ खोनादों नोंथां ओ ओरैनो दं नोंथां
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम नोंथाङा आंनो नोंथाङा फ्रिबा नोंथाङा नोंथांआ आंनो दसे सम होनो हागोन ना
हागोन नोंथां हागोन
बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन जोंहा जे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जेरै अनला दाउ सबाय नारजि सबाय खबबायदाव नारजि अमा मेजेम बेफोरथ' बर'नि दोरोङारि ओंख्रियाव गोगलैयोना बेफोरुर जायाख जेनेबा जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि गेजेरावनो आरो गोबांथार फाथाव दङ बर'नि दोरोङारि ओंख्रिया बेफोरनि गेजेराव नोंथांनि नोंथांनि मोन्दां थिजों बा नोंथाङा नुहुरनाय बायदियै बा नोंथाङा मिथिनाय बायदियै आङो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ दे नोंथां बिदिब्ला फोरमायदो आथा
अनलाजों दाउ अनलाजों दाउ नारजिजों अमा सबायजों साम' बेफोरबायदिनो आरो गोबां दंबावो जेरै फलाथा बेफोरबो थाङो म आरो आरो गोखा गोखै माखासे जाग्राफोर जेरै खेराादाफिनि
ज ज औ नंगौ नोंथां
फिडा
औ जदा
बेफोर दाावस्रि आथिं बेफोरो गोग्लैयो आरो बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि मादाव माने दोरोङारि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि माने बेफोरो म मिथिंगायावनो मोन आरो माखासे मिथिंग मोननाय मोननाय थाइगंफोरजों लगायनानै संनाय बेखौनो बेफोरनो जाहैबाय बर'नि दोरोङारि ओं ख्रि आरो बेफोरनि बादावनो बर'आारि बर'नि दो दोरोङारि ओंख्रि होनानै अनलाजों दाउ होनोबा जोङो औ अनलाखौ बोरै बानायो होनो बा अनलाखौ जोङो ओ माइरं माइरंखौ जोङो मा होनो ओ गाय उवाल होननाय मोनसे आइजें दङ आरो गाय हेन होननाय मोनसे आइजें दङ बे उवाल गायहेनजों बे माइरंखौ ओ देग्लिनाय जायो सोमनानै दोननानै गुरै खालामनाय जायो ओमफ्राय बे माइरंखौ ओ बे उवालाव देग्लिनाय जायो आरो गायहेनजों देग्लिनानै ओमफ्राय बेखौ ओ फिथा सान्द्रि होननायजों सालिनाय जायो सालिनानै बेनि गुन्दैखौ लानाय जायो गुन्दैखौ लानानै बेखौ दै होनानै ओ संनाय जायो आरो दै ग्रुब ग्रुब फुदुंनानै बेखौ संनाय जायो बे अनलाखौ आरो बेयावनो थाव संख्रि फानलु बेबाय दिनो बायदिसि ना गोथाव जानायनि थाखाय ओ फान बेफोर फानलु बेफोरखौ होयो होनानै ओ दाउ बेदर लगायलायनानै सङो आरो बेजोंनो ओ बर' हारिया मिलौहाबलायनाय बे ओंख्रिखौ जायो आरो बे मोनसे अनलाजों दाउ बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बर'नि दोरोङारि ओं ख्रि होनोबा नारजिजों अमाबो दङ नारजि होनोबा बे नारजिया गोखा जायो बे नारजिया जोंहा बे फाथोनिफ्रायनो फैयो बे फाथोखौनो खाना खानाय जायो ओ खानानै बेखौ फोराननाय जायो फोराननानै दोननाय जायो आरो ओ ओमफ्राय बेखौ जेब्लानो खम जायो बेखौ अमा अमा बेदरजों जानाय जायो आरो बांसिनै अमा मेजेमजों जानाय जायो बे नारजि होननाया बियो जानायाव गोखा जायो आरो। बेबायदिनो फोराननानै बेखौ बिदिनो संनाय जायो आरो दैजोंनो लगायबाय ओ ओ सं संख्रि बानलु थाव होनानै ओ अमा बेदरखौ लगायनानै बिदिनो संनाय जायो आरो। बेबो मोनसे ओ गोखा आरो बे मोनसे गोखा आरोखि गोखा ओंख्रि जाहैबाय आरोखि बे दोरोङारि ओंख्रि आरो बेनि अनगायैबो ओ ओ साथ थिथि होननाय मोनसे गोखा गोखैनि मैगं दं आरो बेखौ ओ। मकर संक्रान्ति नि चैत्र मासनि जोबथा सानाव ओ खायसे बाहागोआव जायो आरो खायसे बे बर'फोरा खायसे ओ बैसाग दाननि स्नि थारिखआव जायो आरो, मोननै रोखोमै जायो। बबेबा ओनसोलखै बेखौ मकर संक्रान्ति बे मोसौ थुखै खालि जायो सैथ्र' मासनि जोबथा सानाव आरो खायसेखै बैसाग दाननि नि थारिखआव जानाय जायो माने बे ओंख्रि फोरानो जाबाय ओ ओ स्निथा मैगं मिथिंगायाव मोननाय मैगं थाइगं फोरखौ गोखा गोखै मैगंफोर खौ खांनानै ओ संनाय जायो आरो। बे गोखा गोखै मैगंफोरा जाहैबाय खेरा दाफिनि, दाउ फेन्दा, दावस्रि आइ थिं
बे रायदों बेबायदिनो ओ मानिमुनि बेफोरबायदि ओ स्निथा मैगं खांनानै ओ संनाय जायो आरो। ओमफ्राय बे स्निथा मैगंखौ खांनानै संनाय जायो मानोना बे स्निथा मैगंखौ गोखा गोखै नालाय मोनसे ओ बेमार आजार जानो हाया होन जाहाथे जानो हाया होननानै जानाय जायो आरो बे सानाव, मानोना बे मोनसे भेक्सिन बायदि खामानि मावो आरोखि बेयो गोखा गोखै थानाय खाय मिथिंगायाव मोननाय बे मोनसे मुलि हारिनि मोनसे बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि आरो बेबो बेफोरबायदिनो गोबां दोरोङारि दं बर' हारियाव नोंथां आबो माखासे बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै नोंथाङाबो फोरमायनानै होदो एसे
औ नंगौ नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो बर'नि दोरोङारि ओंख्रियाथ' जोंहा अनलाजों दाउ नारजिजों अमा मेजेम सबायजों साम' सबायजों दाउ बिदिनो गोखा गोखै आरो दंबावो जोंहा नाफाम नाफामाबोथ' जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रियाव गोगलैयो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बेफोरखौ बोरै बानायो होमबा नाफामनि बेलायाव नाफामखौ जोंहा बोरै बानायो होमब्ला जोंहा नाफाम बानायनायनि थाखाय ना नांगौ जायो नाखौ जोंहा बबेबा बिलो बा बबेबा फुख्रि बा बबेबा दैसाफोरनिफ्राय लाबोनानै सारनानै लाबोनानै बा हमनानै लाबोनानै जोंहा बेखौ सान्दुुंआव फोराननाय जायो सान्दांगायाव सानदांगा बा सान्द्रिफ्राव होनानै बेखौ फोराननाय जायो फोराननानै जोंहा बेखौ माखासे से सान बा नै सान बा थाम सान बेफोरबायाददि फोराननानै जोंहा बेखौ रानहोनाय जायो जेराव गोरान जायोब्ला बेखौ जोंहा उवालाव देनाय जायो उवालाव जोंहा नाफामखौ जोंहा उवालाव होसिगोन ना जे जे फोराननाय ना बेखौ जोंहा उवालाव होसिगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा नाफाम खौ नाफामाव होफायो जोंहा सोरबा खुमब्रा होफायो सोरबा थास' गोसोम होफायो नाफामाव जोंहा नाफाम बानायनो थाखाय बेखौ होफाथारनांगौ आरो नों जाय बेखौ मोजां मोनो बेखौ होदो ना आं खुम्राखौ खुमब्राजों मोजां मोनोबा ना खुमब्राखौ होदो ना थास'जों मोजां मोनोब्ला बिदिनो रावनिबो माबाया एखे जाया नालाय खायफा थास'जों मोजां मोनो खायफा खुमब्राजों मोजां मोनो बिब्दिनो होनानै बेखौ होनानै देयो होनानै देखांनानै जोंहा औवा हासुङाव सोनानै दोनो औवा हासुङाव नै नै मास बा थाम मास बेफोरबायदि सोनानै जोंहा नाफामखौ जायो आरो नाफामखौथ' जोंहा दोनखुमानो हाया बा लाखुमानो हाया होनजायो नाफामखौ जोंहा नाफामनि मोदोमनायानो आलादाखा नाफामखौ जोंहा दोनखुमानो हाया ना नाफामखौ जोंहा मोनसे गोथाव मोदोमग्रा सेननि खम नङा होननानै बुंनो हायो जोंहा नाफामखौ फुङाव ओं ओंखाम गुदुंफोरजों जानाय जायो लोगोसे जोंहा बेफोरनि अनगायैबो नों हा बुंनाय बायदि दहायो अनलाजों दाउ होनना बुंदों बेफोरखौ जोंहा अनलाखौथ' जोंहा अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा माइरंजों संनाय जायो माइरंखौ जोंहा गोदोनि समावथ' उवालाव देनाय जायो नंगौ गोदोनि समाव उवालाव देनानैनो जोंहा संनानै जायोमोन अरदाबफोराव संनानै जायोमोन गोदोनि समावथ' गेस गैयामोन बेफोरनि थाखाय जोंहा अरदाबाव संना-' जायोमोन लोगोसे जोंहा दाउनि अनगायैबो अनलाखौ जोंहा औवा मेवाइ औवा मेवाइजोंबो जानायखौ जों नुहुरो
औ आरो बारसिखि बिबार बारसिखि बिबार बेफोरजोंबो जानाय नुयो
लोगोसेयैनो जोंहा आथिखालनि मुगायावथ' अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय गोबां गोरलै जाबाय मानो होनोब्ला जोंहा सिगांनि बायदि वालाव देलायनायखौथ' जों नुबांलियानो मानो होनोब्ला माखासे मेसिनफोर ओंखारबायना आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंहा मिक्सार मेसिनानो होन जे जेराव जोंहा माइरंखौ गुन्दै खालामनो हायो वालाव देनायबायदि बेनिफ्राय मोजांसिन महर होनो हायो मिक्सार मेसिनाव बिब्दिैनो आथिखालनि आथिखालावथ' जोंहा अनला ओंख्रि सङोब्ला मिक्सार मेसिनाव होनानैसो अनला ओंख्रिखौ संनाय नुयो आथिखालावथ' जोंहा अरदाबावबो संलिया आथिखालाव जोंङो गेसावसो बाहायसै गेसावसो संसै बेयावथ' जोंहा जेबो खस्थ' जाया आरो जोंहा जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनला दाउ सबाय सबाय साम' नारजि अमा मेज जेम नाफाम बेफोरखौ जोंहा माखासे गो गिदिर गिदिर टाउन सहरफोराव जोंहा फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां जोंहा बबे गुवाहाटिफोर बायदि बिदियावनो होन जोंहा गुवाहाटिफोर बायदियावनो जोंहा हटेलफोराव जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ मोननो थांसै जेरै अनदला दाउ बेफोरखौ जोंहा फालांगि खालामसै आरो बे जोंबो रां रां खामायनानै जोंहा नखर सं न'खर बा ब फिसाला फिसाफोरनो फिसाफोर ओं फिसाफोरनो फरायनायफोराव जोंहा गोबां मदद मोनसेै आरो
औ रांखान्थि बिथिङाव
रांखान्थि बिथिङाव गोबां मदद मोनसै औ नंगौ नोंथां बेफोरबायदिनो जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथ'
आथिखालाव औ आथिखालाव जेरावबो मोनो हटेलावबो मोननोसै आथिखालाव ससियेल मिेडियायावबो मिथिनो मोनसै बेफोरनि सोमोन्दै आथिखालाव दे बिदिब्ला
बिदिब्ला औ नोंथां
बेनिखायनो ओ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां सावरायनायनि थाखाय
दे नोंथां